हेलौ। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनानो हादों नोंथां औ
औ खुलुमबाय नोंथां गिबियावनो
औ औ नोंथांनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय
औ ओ नोंथांजों आङो माखासे बाथ्रा सावरायनो होननानैसो बे कलखौ खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा रायलायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ दा जोङो ओ मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदों बेटपि बे टपिकआनो जाहैबाय ना हमनाय आ दा जोंहाथ' गोबां फालांगिनि अनगायैबो जोंहा मोनसे ना बा जोंहा ओ जोङो नानि गेजेरजोंबो जों गोबां रोखोमनि फालांगि खालामनो हायो। दा बेनि बेलायाव जोंहा ओ ना खौ जोंहा बा फिसिनाय बा गुबुन जायगा जोंनि ओ नेचार बा मिथिंगायाव जा दैमा दैसा बिलोफोराव मोननाय बे नाफोरखौ जोङो हमनो थाखाय माखासे आइजें बाहायनाय जायो दा बेफोर आइजेंफोरा मा मा रोखोमनि आरो बेफोर आइजेंफोरखौ जों माबायदि मोननाय जायो बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन-हागोन-हागोन ओ औ माने जोङो ओ गिबियैनो ना हमनाय होनना बुङोब्लाथ' ओ बियो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय ओ जोंनि बर' हारिनि मोनसे मुंदांखा ओ मा होनगोन बेखौ मुंदांखा खामानि आरोना खामानि माने बेखौ जोङो ओ नाखौ जोङो हमनो थाखाय जोङो जानो थाखायबो हमो बा बेखौ जों फाननो थाखायबो हमो आरो ओमफ्राय दा बेयाव जोङो ओ माने आइजेंफोर बाहायो जा आइजेंफोर बाहायो बेफोरो जोङो औवानिफ्राय मोनो औवानिफ्रायनो बारासिन बानायनाय जायो आरो जेरै आं बुंसै आइजो आइजेंफोरखौ जेरै जेखाइ खबाय ओमफ्राय ओ खादा ओ सेन ख'खा बेफोरबायदि गुबुन-गुबुन रोखोमनि ओ माने आगजुफोर बा आइजेंफोरजों जोङो नाखौ हमनाय जायो आरो जोंहा दंबावो ओ जाल सारनायफोर जालिफोर बेफोरजोंबो जोङो ओ नाफोरखौ हमनाय जायो आरो ना।
औ नंगौ
औ ओमफ्राय ओ औ बुंलाय नोंथां।
औ ओ जोंहा गोदोनि दिनाव माबायदि ना हमनाय जायोमोन आरो दिनाव माबायदि ना हमनाय जायो दिनैनि दिनावहाय बेनि फारागथिखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन नोंथां औ माने जोंहा गोदोनि दिन होनना बुङोब्लाथ' औ औ ओ गोदोनि दिनाव जों माने बिदि दैमा दैसाफोराव बा हाखर जाम्फैफोराव जमा जमायै हौवाफोर हिन्जावफोर बा बिदिनो हिनजावसाफोर ज'मा ज'मानो ओ ना हमनो थाखाय जोङो खादा खबायाइ जेखाइ ओ खदाल बेफोरबायदि लानानै थांनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ओमफ्राय जेनेब ओ दब्लायफोराव जेनेबा दुब्लिफोराव नां नांगोलफोरजों टेक नांगोलफोरजों हालेवनायाव जोङो बेयाव ज'मा-ज'मानो नाफोर हमनायखौ नुनो मोनोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो गुब सिगाङाव बिराद बुरजा-बुरजा नाफोरखौ मोनोमोन। ओ जेनेबा ओ गांजेमा नास्राय मागुर बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि ओ बारलि बेफोरबायदि नाफोरखौ जोङो सिगाङाव नुनो मोनोमोन आरो
ओमफ्राय दानि जुगावथ' माने ओ‌ ना हमनोनो माने थांबांनाय खौ नुनो मोनला आरो मानसिफोरखौ दानिया थांबाबो माने ओ बेफोरबायदि खादा जेखाइफोरखौ बारा लानानै थांबांला आरो माने दानिया ओ हमनोबा हथाय हमनो ओ जों दानिया माने हमनोबा जों हमनो मेसिनफोरजोंसो लाना थांगोन हमगोन बा जोङो ओ गोबां रोखोमनि जायगायावनो ओ कारेन्ट सट होनानैफोर नाफोरखौ हमनायखौ बिदिसो नुनो मोनोसै आरो दानि जुगाव। ओमफ्राय जोंहा ट्रेक्टर हालेवबाबो माने रावबो ना खौनो हमनो हमनायखौ नुनो मोनला आरो ओ दानि जोंनि ओनसोलथिं आरो बेफोरबायदि फारागथिखौ जोङो गुवारै नुनो हायो आरो।
औ नंगौ थारैनो
औ ओमफ्राय ओ नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलथिंलाय? जेनेबा बेफोरबायदि जा जाबायना जायाखै ओमफ्राय ओ मा मा रोखोमनि नाफोर मोननो हायो नोंथांमोननि ओनसोलथिं?
औ जोंनियावबोथ' दा जोंहा गोदोनि समाव बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो जों सासेल' नङा जोङो गामिनिनो मालाबा समाव बा माबेबा समाव जों गामिनिफ्रायनो ज' ज'यै थांनानै ना हमहैनाय बबेबा बिलोआव बबेबा दैमा बा दै दैसायाव जोङो ज' ज'यै ना हमैनायखौ नुयोमोन आरो नाथाय दिनैनि दिनावथ' गोबां खम जाबाय बे फोरबायदि ना हमनाया गोदो जेरैहाय जों ज' ज' ना हमोमोन दिनैनि दिनाव जों नुुनोनो मोनलिया।
औ
जोङोथ' आरो गोदोनि जिङाव गोदोनि दिनाव नोंथाङा जा होनबाय जा जोंहा जेखाइ, ख'बाइ बेबायदि बायदि रोखोमनि आइजें जोङो औवाजों बानायनानै लानानै थाङोमोन नङा होनबा नाथाय दिनैनि दिनावथ' जोङो बेबायदि आइजें आयला लानानै थांनाय बा ना हमहैनाय जों बेबायदिखौ नुनो मोनलिया जोंहा दिनैनि समाव मा नुयो जोङो बायदि रोखोमनि इलेक्ट्रिक ओ जोंहा मेसिन बाहायनाय आरो जोंहा बा माबा मोनसे रासायनारि मुलि बाहायनाय बेबायदिखोसो जों दाना बांसिन नुयो आरो ना हमनायाव।
औ औ औ नंगौ थारैनो
गोदो जेरैमोन दा बेबायदि थासारिया गोबां सोलायबाय आरो आरो जोंनियावथ' गोदो जेरैहाय जेरैबायदि दैमा दैसाफोराव ना मोनोमोन दिनैनि दिनाव जोंहा नाखौ बेबायदि गोदोनि जेरैहाय मोनोमोन बेबायदि जों मोननोनो थांलिया दिनैनि दिनाव। दिनैनि दिनावथ' जोंङो नाखौ फिसिनायाबो गोब्राबसो जाबाय। जोंथ' गोदो जोंहा जेसेबां फख्रि थायोमोन एसेबांनो जोंहा बोसोर बोसोरनि ना मोनजायोमोन आरो दिनैनि दिनावथ' जोंहा दैमा दैसायाबो थाब थाबनो रानग्रा जाबाय दैयानो थानो नागिरला फुख्रि बाव रावबाबो बा दैमायावनो जा जाट दैनि बिबाङा खमायनायखौ नुनो मोनदों आरो। बेनि जाहैबो माखासे ना फिसिनाय बे थासारिया खमायलांगासिनो। आरो जोंहाथ' नायाथ' गोबां रोखोमनि मोननाय जायो। जेरैहाय रौ मिरगा कमलकात आरो बायदिसिना रोखोमनि जोंहा गोबां ना दंबावो आरो जोंनियावहाय बांसिन कमलना आरो रौ मिरगा हौखा बेबायदि बेखौ बांसिन फिसिनायखौ नुयो आरो।
औ औ।
माने ओ फियो आरोना बांसिनानो फुख्रिफोराव। जाम्फैफोर हाखरफोर जावना दोननानै बेफोरखौ फिसिनाय नुनो मोनो आरो ना नोंथांमोननिथिं।
औ नंगौ।
औ ओमफ्राय दैमा दैसाफोरावलाय मा मा नाफोर मोनो नोंथांमोननिथिं?
औ जोंनियावथ' दैमा दैसाफोरावथ' दा जों बेखौनो बुंङो सें गोरै फिथिख्रि आरो बायदि रोखोमनि जोंहा जेरैहाय ना मावा आरो जोंहा बेबायदिनो मावा दांग्रा आरो जोंहा बोथिया बोथिया बिराद फेमास सबनिसे बेसेन गोसा सासिन नायानो जाबाय जोंनियावहाय दा बोथिया ना। आरो फिसा नायाव नास्राय नायाव
औ जोंनियावबो माने औ औ बुंलाय नोंथां।
जोंनियावथ' दा दैमा दैसाफोराव बेबायदि नाखौ मोननोनो गोब्राब जाबाय नोंथां।
औ औ औ नंगौ नंगौ थारैनो।
नोंथांमोननियाव औ नोंथांमोननियाव बुंमोनलाय।
जोंनिथिंबो माने बेफोरखौ मोनबांला आरोना। ओमफ्राय बेफोरखौथ' मोनला आरो गांजेमाखौथ' नुस्राला। माने गोमास्राबाय बायदि बियो नुस्रालानो। दा बेफोरनि जाहोनफोरखौ माने नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा बेफोर मानो खमायखो? ओ ना दैमा दैसानि नाफोरा मानो खमायलांखो एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नंगौ न हागोन नोंथां ओ जोंहा गोदोनि थासारिखौ नायोब्ला दिनैनि थासारिया गोबां आलादा। जोंहा गोदो जोंनिनो जा आबाद माव आबाद मावनाय थिलि बा आबाद फोथाराव गोदोनि समाव गोबां दै थायोमोन गोबां आरो बैफोर आबाद फोथाराव जोंहा ओ जोंङो मा होनो बायदि रोखोमनि रासाय रासायनारि मुलि बाहायनायखौ जों नुनो मोनामोन आरो। जायनि थाखाय बेयाव जायखिजाया एम्फौ एनलायानो जा जायखिजाया जोंहा ओ बेबायदिनो दै लोमनाय लोगो लोगोसे जोंहा गोबां रोखोमनि ना बायदिसिना फैयोमोन बेफोराव। नाथाय जोंहा दिनैनि दिनाव मा जाखो बैफोर जोंनि आबादथिलि बा जोंहा दैमा-दैसाफोरावनो माबोरैहाय नाया खमायलांखो होनोब्ला बेयाव जोंहा रासायनारि मुलि बैफोर मैगं फोराव जोङो जेखिनि रासायनारि मुलि बाहायदोंमोन बैफोरो दिनै दैयाव गलायबाय हायाव गलायजाबाय बेफोरनो ओमफाय दा बेनिफ्राय अखानि दैजों बे बोहैलांसिगोन दैमाफोराव ज ज बोहैलांनानै बेयाव जोंहा ज जाहैजोबसिगोन दा बेफोरनिफ्रायनो जोंहा गोबां रोखोमनि नाफोरा बा नानि जोंहा गोबां रोखोमनि ना दङमोन नालाय बेफोर माने थैनानै बेफोरनि जोलैया खमायलांनो हमबाय आरो दा बेबायदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि ना दंमोन बैफोर नाफोराबो बैफोर मुलि बा रासायनारि बेफोरनि थाखायनो गोबां खमायलांबाय आरो जोंहाथ' दिनैनि दिनाव ना हमनाया माबायदि जोङो कारेन्ट सर्ट होयो कारेन्ट सर्ट होनानैसो ना हमो बा जोङा बेटारि जों बेबायदिनो मोब्लिब बानायनानै जोंहा ना सर होननायखौ नुयो। दा बेफोरजों जों सर होननानै नाखौ हमोब्ला जोंहा मा गासै फिसानिफ्राय गेदेरनिफ्राय गासैबो थैजोबखायो खेबसेनो। अब्ला जोंहा माबायदि जोलैया थागोन नङा होनब्ला नोंथां? दा जोंहा जोलैखौनो जुदि खेब खेबसेनो फोजोबनानै लायोब्ला बे आरो माबोरैहाय बे जोलै महरै थाबावगोन आरो बे इयुनाव माबोरै बिसोरा ओ नाया जेरै फिसा जानानै आरो गुबुन बेनिफ्राय जोलै जानानै बा बेनिफ्रायनो आरो फिसा जानानै बोरै थावरिना थानो हानो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ थारैनो नोंथां।
औ आरोथ' जोंहा दा दिनैनि दिनाव दैयानो जोबोर खम जाग्रा जाबाय जायखौ जोङो दैखौ दैमा दैसाफोराव सिगां जेरै बोहोयोमोन सिगां जेरै थायोमोन बेबायदि जोङो दिनैनि दिनाव दैखौ मोननोनो थांलिया बेफोरनि जाहोनावबो जोंहा गोबां नायानो खमायलांबाय।
औ नंगौ थारैनो नोंथां। माने ओ बेफोर मुलि हारि बाहायनाय बा कारेन्टफोर होनाय बेफोरबायदिनि थाखायनो नाफोरा खमायजोब्बाय आरो ना। माने सिगाङाव जेसां जे जेबायदि ना मोनोमोन सिगाङाव माने ओ ससे ओ हाखरफोर सारबानो बुरजा बुरजा नास्राय ना बोथिया बाफ्राव-बुफ्राव बिदि मोनसोयोमोन दानिया माने ओ सारबाबो सारबाबो माने नागिरबाबो मोना मोनला आरो ना बिराद। खमायजोब्बाय बेफोरनि थाखायनो औ। औ बेफोरनो आरोना माने।
औ नंगौ ओ ओमफ्रायथ' दा जोंनिया समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनानै खोब गोजोन जे मोनबाय नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा आङो मिथिनो मोनदों। दा जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै नामा नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां औ।
औ नोंथां दे होमबा।
औ दे गोजोनथों।
गोजोन्थों।